हेलौ
औ
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा मा खालामबायदोंं
ओरैनो दा ओरैनो जिरायना दङ आरोना नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो बिदिनो जिरायनानै एसे बारहावा जाबाय दं बाहेरनि
उ ओंखाम जाबाय नामा
जानाया जा थ'वाखैमोन
औ
नोंथाङालाय
आं जाबायमोन मा ओंख्रि जानो सानदों
दाथ' ओंख्रिखौ मा होनो आलुजों माबाखौनो जानो सानबाय मा होनो एसे मा होनो बेदर लायनानै दा जाफैनसै संनानै नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो
आङो अमासो जादोंमोन दिनै
औ
होनबा नोंथांनि कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ बुंनो हागोन ना
औ औ आंनि कल हरनायनि गुबै जाहोना जादों माने दा जोङो माने सोलोंथाइनि बारै माने एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनो कल हरदोंमोन आरोना
अ औ दे बुंनो हागोन सावरायनो हा
औ दा माने मा होनो सोलोंथाइनि बारै नोंथाङा माने गोदोनिखौ लानानै आरो दानिजों लानानै रुजुनानै माने माबोरै माने सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेखौ
औ औ मा होनगोन गोदोनि समाव जोंना सोलोंथाइया इमान जौगानाय नङामोन मा होनगोन जोंहा गोदोनि जुगाव आबाद मावनानै बिदि जानानै थांनानै थायोमोन बा सोलोंथाइयाव एसेबां मा होनगोन बिदि माबा होआमोनोन आरो ना गुरु थ' होआमोन जोंना औ दानि जुगावसो जोंना सोलोंथाइया जौगाबोबाय मानोना गोदोनि जुगाव जों जाय जाय मानसिफोरा सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जबो ओ जेनेबा खामानि मावबोदोंमोन फरायबोदों दोंमोन जेनबा जाय जेनेबा गोसो होनाय खावसे माखासे थायोना मानसिफोर जेनेबा बैसोरबो सोलों थाइनि गेजेरजोंसो दा जोंखौ बिदि जि जों खौबो बिदि सोलोंथाइ माने जौगाहोनायाव मदद खालामदों नङा होमब्ला बै बेफोर मानसिफोर-रा गोदो जाय सोलोंथाइखौ ओंथि गोनाङै सानदोंमोन बा सोलोंथाइ खौ लानानै बिसोरो जोबोद नाजानाय लादोंमोन बेफोर मानसिफोरा दिनैनि समाव जोबोद गिदिर गिदिर मानसि जाफैबाय नङा होमबा गोदोनि समाव नोंगौ गोदोनि समाव जोंहा जौगानाय गैयामोन सोलोंथाया ना फराय सलि मोजाङै दं फरायसालि मोजां दां दंमोन ना औ ना कलेजआनो मोजाङै दंमोन नङा होमबा औ बे जाय जाय फरायनायफोरखौ खायसे जोंना मा होनगोन जिगुजौ द'जिथाम मोनायावसो बेब मायथाइावसो जोंना मोनसे प्राइमारि स्कुल गिबि गिबियै प्राइमारि स्कुल मोनसे जिगुजौ द'जिथामावसो जोंना खुलिजेनदोंमोन नङा होमबा औ बिनिफ्रायसो जोंना एसे जौगाब आरो गोदोनि समाव जोंना मा होनगोन फरायसालियाव थांनोबो जोबोद खस्थ' खस्थ' खालामनानै थानांगौ जायो जों बेखौ जोंनि आइ बाबानिफ्रायबो मिथि नो मोनो नङा होमबा बिसोरो मा होनो औ औ बिसोरो जाहैबाय सोरहाबा ओ सेन्देल गैया सेन्देल गैजाया लासिनो आथिं गोजायै थाङोमोन सोरहाबा मानि होन उम सारबा दै बारनानै थाङोमोन जोबोद खस्थ' खालामनानै थाङोमोन आरोना बिदि खस्थ' खस्थ' खालामनानै जायहा जायहा खस्थ' खालामो फरायसालियाव बिदि थांदोंमोन बिसोरो दा सासे सासे गिदिर मानसि जानो हादों आरोबाव जों बुंनांगोन सोलोंथाइया जोंनि ज मा होनगोन दर्जानि साबि बन्द' दर्जानि साबि नङा होनबा औ बेख' बेखायनो जों सोलोंथाइखौ जोबोद गोनांथि होननानै साननानै लानांगौ आरोबाव जों दानि जुगाव नुनो मोनो सोलोंथाइया जोबोद फरायनो थाखाय जोंहा जोबोद गोरलै जाबाय गोदोनि बादि खस्थ'बो खालामनाङा दा जोंहा फरायसालियाव थांनोबो गारि बायदिसिना दङ जाय खौ लानानै जों दसेनो मोनै आरोबाव फरायनो थाखायबो जोंहा मानोबा अबेबा खोथाखौ बुजियाबा अबेबा खोथाखौ मोन-मोनथियाबा जोंहा दानि जुगाव मा जामबुं दङ जामबुंआवनो जोङो माखासे खोथाफोरखौ जेनेबा माबाखैबाबो दानि जुगाव जों दा जामबुंआवनो बेफोर नि गोदोनिजों दानिजों बेफोरावनो जोबोद सोलायनाय फैदों बेनो जाहैबाय जेनेबा गोदोनि जुगाव खस्थ'सिन खालामनांगौमोन खस्थ' खालामनानै बिसोरो गिद दिर मानसि जानो हादों जोंनि जुगाव दा सोलोंथाइया जोबोद माने गोरलैसिन जाबाय जों दा मा होनगोन सोलोंथाइाव समखौल' होनांगौ आरोना सम होबानो जोंहा जोंहा जोबोद ओ जोंबो सासे गिदिर मानसि जाहैनो हागोन आरोना जोंबो जोंबो औ जोंबो जौगानो हागोन जोंहाबो जोंहाबो बिसोरबायदि आरोबाव जौगाहोनो हाबावगोन आरोबाव जोंना बे बेफोरनो आरो ना आङो बेफोर नो बुंना-बुंनो सा- बुंनानै होबाय आरोना जेनेबा गोदोनि दानिजों सोलायनाय खौ औ नों बिथाङाबो नोंनि नोजोराव मा मा सानदों बेखौ एसे फोरमायनानै होदो दे
दा नोंथांनि बुंनाय बायदियैनो आंबो एसे से माने फोरमायनो सानदों माने गोदोनि दिनाव आरो दानि गोदोनि दिन खौ लानानै आरो दानि दिनखौ लानानै थ' बिदिब्ला माने गोदोनि दिनाव जों बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव बहुतानो माने जोंनि आइ आफा आबै आबौमोननि माने होननाय बायदि मोनब्ला माने गोदोनि दिनाव जबो खस्थ सयै माने बिसोरो फरायसालियाव थाङोमोन एबा माने सोलोंथाइ लाहैयोमोन आरो ना आरो खायफायाथ' माने सोलोंथाइ बिजोंङाव माने थांनोबो मोनाखै माने बेफोरखौ खोनानो मोनो आरो ना गोदोनि आबै आबौनिफ्राय सोङोबा थारमाने गोदो आबाद मावनाय आरियावनो माने एसे मुखुब जायोमोन नालाय सोलोंथाइनि बिजोंखौ माने बिसोरो माने बारा एसेबां गोनांथि होननानै सानामोन आरोना बिसोर बिसोरो थ' बिदिनो माने गोदोनि दिनाव ओ गोदोनि दिननि सुबुंफोरा माने फोरोंनायनि बेलायाव माने एसे माने मा होनो रुजुयोमोन आरो जेनेबा बांद्राय माने माबाफोरखौ गावसोरनि गथ' गथाइफोरखौ माने सोलों थाय लानो थिनहरा लासेनो मान आबाद मावनायाव माने लाफायोमोन एबा माने आ आबाद मावनायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय बिसोरखौ सोलोंथाइ बिजोङाव थिनहरानोमोन आरो ओमफाय दानि जुगखौ नायो हमबा माने जोङो बयबो मिथिखागौ जे माने दानि जुगाव बुहुतानो सोलायनाय फैदों बुंनो थाङोबा मा होनो दानि ओ जुगावथ' माने उन्दै उन्दै बोसो बैसोनि माने गथ'फोरखौनो माने सोलोंथाइ बिजोङाव माने हगार हरनाय जायो आरो ना थ' बिदिनो माने जोङो सोलोंथाइनि बिजोंजोंबो गोबां माने गिदिर गिदिर माने जाहैनो हायो एबा गिदिर गिदिर माने खामानि फोर मावहैनो हायो दावगालांनो हायो गोदोनि बायदिबा माने बेफोरखौ साननो रों साननो रोङाखैमोन आरो ना दे जोङो माने सोलोंथाइ लानानै गिदिर मानसि जाहैनो हागोन एबा माने मोजाङै खामानि मावहैनो हागोन बेखौ माने गोदोनि दिनाव माने सानाखैमोन बिनिखायनो माने दा माने दानि दिनाव आरो बयबो साननाय फैयो जे माने सोलोंथाइ लाबा जोङो गिदिर जाहैनो हायो बेखौ माने बयबो सानो आरो
औ औ
गोदोनि दिनावबा माने नोंथां बुंनाय बायदिबा थांनाय फरायसालियाव थांनाय फैनायनि बहुतानो असुबिदा जायोमोन माने थाबायनाय लामानि उसुबिदा ओ आथिंनि गाननाय जेनेबा सेन्देलनि उसुबिदा ओमफाय जाहैबाय जोङो जायबा बिजाब लायो बे बिजाबखौबो माने बिसोरो आखयाव लायै लायै एबा मनायाव सै सोनानै लांनानै माने फरायसालियाव थाङोमोन आरो ना दानि जुगाव जााहैबाय माने गोदान माने गोदान गोदान माने ओंखारगासिनो नालाय नालाय माने टेकन'लजि होननाय मोनसे फैबायना दाला दा बिनिखायनो माने दाथ' गोबाङानो जौगाबोबाय बेनिखायनो दाथ' ब बयनिबो आखायाव नुसिगौ उन्दै जा गिदिर जा बयबो बेग लानानै थाङो फरायसालियाव बयबो सोलोंथाइ लाहैयो आं माने बेखौनो बुंनो सानो आरो
बिनि थाखायनो सोलोंथाइया आरोबाव बे बे जौगानो थाखायनो जों मोनसे समाव गिदिर जाहैनो थाखायनो मोनसे मोनसे गावनि ला ओ गावनि थाखाय खामानि मावना थानो जेनेबा रां खामायनो जेनेबा नों दा सानो जेनेबा सोलोंथायासो जोंखौ मदद खालामगोन नङा होमबा जेनेबा नों डक्टर जानो सानदों सोरबा इन्जिनियार जानो सानदो बयहाबो मोनसे मोनसे सिमां थायो नङा होमबा
औ औ
जुगाव दा सोलोंथाइ लानाया गोरलै जाबाय नालाय जों जों दा मा होनगोन बेफोरबादियाव समल होनांसिगौ आरोना नङा होमबा सोलोंथायाव जोङो गावनि समखौ खौ होनांसिगौ आरो सोलोंथायाव जों मुखुब जानांसिगौ आरो मानोना बयहाबो सिमां थायो डाक्टर इन्जिनियार जानाय बयहाबो मोनसे मोनसे सिमां थायो बयनाबो सिमां दङ दा नोंबो सानदों जानांगौ नोंहाबो मोनसे मोनसे द सिमां दङ नङा होमबा नोंबोथ ओरैनो फरायाखै नङा होमबा नोंहाबो मोनसे सि दं आंहाबो मोनसे सिमां दं बेफोरखौ बेफोरबायदि सिमांखौ जोंङो मोननो थाखाय बेफोरबायदि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा बिनिखायनो जों सोलोंथाइ औ सम होनांसिगौ आरो आरोबाव बिथांनिसिम जोबोद गोजोन जोननाय मोनबाय जेनेबा आं जेनेबा मोनथियै खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो हादों जे जोबोद जोबोद मोजाङैनो उम मा फोरमायनानै होलांबाय नोंथाङा बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना
आंबो नों थांजों माने रायज्लायनो मोननानै दिनै आं गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे माने गोबांदि माने खोथाफोर माने गुवारै बेखेवनानै बुंदों गोदोनि लानानै आरो दानिखो लानानै बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्राय बेफोर खौ मिथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिम
औ दे होमबा दिनै जाथ'बाय खोमाना औ दे गोजोनथों गोजोन्थों औ औ